मा खालामदों बाबु।
खालामाखैलै आदा। ओरैनो नै मोनाबिलिनि बार जालाबायदों लामा लामा
हाब हारसिं नामा।
हारसिंसो हारसिं हारसिं सिरि सिरि थानोसो मोजां मोन ग्रा जालांबाय।
जाहोन दं नाम ब्रा हारसिं थानायनि
गैया गोसोनि हास्थायनाय लुबैनाय साननायफ्रानो माबाबायलै मा होनबावनो फेलें जाजोब्बाय साननाय हनायफ्रानो जोबरोंला मोनसेबो थांखिफ्रानो जाफुंलानो
हाब जागोन रलासिनो फोथायनाय लाखि गोसोआव
बे जागोन जागोन सोदोबखौनो आङो मा होनो जिनै बोसोर बारह्रोबोबाय दासिमबो जाया
जायो बे जिनै बोसोरल आलाय जेबो नङा नैजिब्रै बोसोर थाङोबाव हायोबा बाजि बोसोरनि उनाव माबा जागोन नोङो नोंनि जिउनि हास्थायनाया नोंनि थांखिया जाफुंहैगोन।
आंनि थांखियानो हिनजाव लानायसो
बाजि बोसोरबा आंना गथआ। बाजि बोसोरबा आंना गथ'फ्रा माबोरै।
बाप रे इमान बुरजा।
औ।
ए। जिखुनु बेखौथ ओ जोलुर जोखांबाय।
जोलुर जोखांबाय जोखांनाया
ओमफ्राय दा लामा लामा थाबायगासिनो।
लामा लामा औ बार जादों माने दहाय जोलुर बादायलायनाय अं ओरैबायदि माबा बायना गरम जाबायना
औ औ देहा एसे माबा ओ देहाया मोजां जानाय बिदिनो
औ थान्दा लाखिनांगौनाा बेनिफ्रायसो दुगैस्रां लोबस्रां दसे ओरैनो मोजां मोननाय सल'बाथा बिजाब। फोर नायनोसै।
औ औ औ। आमफ्राय ओंख्रिफ्रालाय ओंख्रिफ्रालाय मा मा ओंख्रि संदों
ओंख्रिफोरखौ बुंथनो हायालै आदा
ए संथआखै नामा
संथनाय जाथवाखै बेनो जाहैबाय बालनन्दा जिबन
बेन्थ जाहैबाय। माबैसो दं दालाय?
हा
माबैसे दं।
माया
थाग्राफ्रा
आदसा थाग्राफ्रा बेनो दाख्लैफोर जा दंमोन बेफो फोरनो
गासिबो आतसा दे मोजाङानो आं सम मिलायैखाय थांनाय जायासैलै
आथसा दे दे
बोथोराबो एसे गाज्रि ना?
औ
बेखायनो समबो मिलायैनि थाखाय थांनाय जायासै गाबोनफोर थांनाय जागोनदां
दे दे हाब नै खोनाबायना दा खालि बांग्रि मावनायखौ थाल दं गैया नोङो?
आइयाव दङब्रा माबायाव ओरैनो जिरायनासो दंमोन आङो।
आतचा।
न सिङावनो माने जिरायना दंमोन आरो।
आंबो जिरायनानै दंमोन ओरैनो जानबुं थुबाय थादोंमोन आरो आं। मोखां बिजाबाव ओरैनो नाय माबा माबिफोर नायलाबाय थादोंमोन। बे समावनो जों मोनसे खथायावनो दङमोन बै गायथियाजों आंजों।
औ औ
ओमफाय बियो गानसो खनगासिनोमोन।
ए
गान खनबाय थाबाय गान खननाय बाय थाबाय बियो मबाइलावबो सावगारिफोरबो बुथुमगासिनोमोन आरो गान खननानै।
औ औ औ
बेखौ सेबखांगासिनोमोन। ओमफाय थाल लाया बेयो नै फाग्ला बांग्रिं मावबाइ होनदों बांग्रि मावबाय ओमबाबो गावनि सावगारि सेबखांनायावसो गोसोथार औ ओरैबायदि
न'आनो दा
ओरैनोथ' हा बेसे गोबावावनो मावदों।
बा से मिनिटा जाबा उम
से मिनिटनि बारा जादोंलै।
थारा थारिनो
औ गोबावा मावदों। ओइ बिदि जोबनायाव एसे फिसा फिसा मावनायखौबो थाल दंजोबो जों
अ माने खुवा औ खरा मावनानै लासैसो मावगालादों बुस्थुआ।
उओ एसे खरायानो एसे बुरजा मावखादोंमोन एसे गोबाव माव दों बे सासे सेया गावनि ख'थायावनो दङमोन गावनि ख'थायाव थाबाबो दसे थालायखांनानैसो बियो जोंनि खथायाव हाबफैदों थेवबो खरायानो मावगायाखै ओमफ्राय आं जिरायनाय। आं जिरायनाय एमाव जिरायफाबाय बियो होमबासो लासै लासै लासै लासै मावगालांबाय। आ बेफोरबायदिबाथ। गुबुन गुबुन जायो बेयाव गोग्गोम मावदों बियो
जोंनि जायगायावनो बेबायदि मावदोंबा गुबुन गुबुन जायगायावथ दा बुंसै।
ह
नफ्रानो नफ्रानो बायलाजुगोन बे
ओम हाब बायजोबगोन
बाय गासिबो बाजिथारगोन
उ जोंनिथिं बारथ' बाराखै ओरैनो नै मिथिंगानि माबाफोर मिथिंगानि। खौ एनला गाबदों एसे
औ औ गाबदों गाबनाया आंनाबो। औ मानसिया एसे खाथियाव फैदों नामा थाबथा थाबथा खोनादों माने थाबथा थाबथा खोनादों
आतसा माबा जागोन न एसे डिस्टार्ब होबाय थागासिनो
दिस्टाब होबाय होदों दासान्दिदि
ओम ओमफाय मा ओंख्रि होनदों? हा?
मा ओंख्रि लाबोदोंमोनलै मा ओंख्रि संनाय जायो दाबो संथयाखै जोंहाबो
जोहाबो संथवाखै दाबो नासो लाबोदोंमोन मा सङो आं सानदोंमोन मा दान लि दालि ओंख्रि संनानै बे नाखौ एवोना मायो
उम
बारै सङो मिन्स
गैया जोंना थांनाय गोजां बोथोराव मुला बेदरखौ फोराननानै दोननाय दं बे गुन्द्रु खालामनाय ओमफाय अनलाजोंसो संसिगोन खोमा
ए गोथावथ' बिदिबाबो। गोथाव जायो
गोथाउ
अ-अनलाजों दाउजों बिराद गोथाव मोनोलै आं नोहालाय माखौ गोथाव मोनो?
नारजिजों अमा
बा जानो हायालै आहा गोखा होननायखौनो जानो हाया बाबरे आंहा गोखा औ औ।
नारजि ओंख्रिया गुदुङाव जेसेबां गोथाव आरो गुस सुबा अखानायनायै जानायाव साबसिन गोथावसिन।
बाबरे आं माने गोखाखौ जानो हायाना इखायनो टेस्टखौ मिथिया आरो बिनिखौ गोखा होननायखौनो जानो हाया।
खायलाफोरखौलाय जानो हागोना हाया?
खायलाफोरखौ हाया बै नाजों एसे बिदै सङोबाथाय जानो हाबाय आरो गोदि गोला माने खायलिया बारा गोखा जायाना आमफ्राय बे नारजि होनबाथाय ओरैबायदि गोखा जायो
हाब आं नारजिखौसो बारा गोखा मोना माथो
आं बे आं गोखा मोनथारो बेखौ ओमफाय फाथोआ फाथोआथ' नारजिनिफ्राय जायो नालाय
ओम ओम
बे खौबो जानो हासिना आङो
आच्छा बे फाथो औ ओंख्रि गोबाब बै खारै होलायनानै संनाया। बिदिबाबो जायो आं माने बिदि बरनि गोथाव गोथाव ओंख्रिफ्रानो आंनि थाखाय बांसिनै फेभरेटानो होनजायो माबे एसे आंनि थाखाय आरो।
औ आं माने जानो हायालै जानो हायैखायनो गोखा बुस्थु जानो हाया माने मा जायोथाय।
फाथोआबो ओरै दं फाथो गोदै फाथो गोखा बिदि दं औ औ
ओ सोरबा सोरबा ओरैबायदि सङो बे फाथो गो गोखाथारजों ओमफाय बे फा गोदैजों माने गोदै गोखा थायो नालाय मोनैजों ज लागायनानै समंबा बारा गोखा जाया औ बारा गोखा जाया नामानो। जोंना आइआ सङो आमफाय आइआ जानो थिनबाय थायो आरो।
आच्छा।
आमफाय जानो हाया आं ऐ मा होनोमोनलाय एसे खबनै खबथामल जानो हायो बाखि हाला आरो।
औ अम हाब नारजि ओंख्रि होनबाथाय नारजि ओंख्रि होनबाथाय आंहा बे साखिगोरनायावनो खुरैसे मोनबासो आराम मोनो।
बाबरे जा जानो हायालै आं।
गोखायानो अयथासार मोनो खुगायानो आंना खुगायानो बोरैथाय माबोरैथाय। जानोनो हाया। आमफाय नों नोंल बेरायगासिनो ना?
मा होनदों?
ए नंगौ बेरायगासिनो लामा लामा ना बले माखासेयाबो बेरायफादों?
आदसा आं हारसिंसो।
ए माखासेयालाय मा मा खालामला बायदोंलै बेबा?
माखासेया दुगैबाय खोमा
ए एसे आराम लानो खोमा माखासेया ने
औ लाबाय बिसोरो बे औ सासेयाबो लोमजा दंना।
ए लोमजादोंसो नामा बेबो?
औ सासेया
मालानिफ्राय लोमजाखो?
अ दा माने बलखौ मोना मोनायाव जोदों नालाय जोलुरखौ ओमबा बेवहाय मोना मोनायाव दुगैनाय जादों। ओ खानायाबो लावबाय बेना
अह
माबाया दैया थाब रानला खर'निफ्राय आरो गरम दिन हरसे हरसे बार जाबाय थानाय जायो।
ओ देहाया बावनो एसे नोरोम जालांबाय।
उम
बे गगा मोननायखौ गगा मोननाय गुजुनायासो नाख्रेबनो बोलो मोनदों बेखौ। खौ माने बिदि मोना मोना दुगैबाय थानाय जाबायना।
बिदिब्ला दोनथ जासिगोन नामा?
औ जागोन दे।
ओ दे दे
औ